औ
अ ओं खोनादों नोंथां दा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय ओ बर'फोरा नाफमखौ बोरै देयो नोंथां? आंनि आं इनि बागै फंनैसो बुंलांनि थां आं नोंनाव सोंफिनगोन ओं उम उम आं मिथिनायखौ आं फो फोरमायनि उम उम।
दे फोरमाय।
ओ नाफाम देनाया बर'फोरनि थिनानै जानायनि जौगा नेरसोनथि नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बर' हिन्जावफोरा नाफामखौ बायदि आदब खान्थि बाहायनानै सङो। नाफाम बाथोन ओ स्टेप स्टेप संनाय नाफामनि बिदै आरो ओंख्रिजों लगायनानै संनाय। ओ बर'फोरनि नाफाम देनायनि गुबै थांखियानो जादों थिनानै जानाय नोंथां।
औ औ नं
नाफ फाम देनायनि आदब खान्थियावबो जौगा थाखोनि आरिमुनि नेरसोनथि नोंथां।
औ नंगौ।
ना बेदर फोराननायावबो थिनानै जानायनि नेरसोनथि नोंथां।
औ नंगौ।
उम ना बेदर फोराननायावबो संनाय खावनायनि जौगा हारिमुवानो बेरखांदों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। बर' हिन्जावफोरा सरासनस्रायै ना बेदर फोराननायाव दै सर होनानै अरजों फोरानलाय सान्दुंजों फोरानलाय फोराननानै स्र स्र खालामो नोंथां ओ बिनि उनाव खबाय खादा नङाब्ला सान्द्रिफोराव दिखांनानै दोनो नोंथां बिदिनो ना बेदर फोरखौ फोराननानै गोबाव समा लागै थिनानै जानाय हुदाया बर'फोरनाव ओ दिनैसिमबो दं आरो नों
औ औ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि दिननिफ्राय
ओ बिदि दिनो बर'फोरा आरो गोबां रोखोमनि संनाय खावनाय दं नोङा होनबा नों
औ नंगौ नंगौ।
जेनबा नाफाम देनाय दहायनो बुंखांबाय आं नाफ फामखौ माबासा खाय खादब आदब खायदाजों बानायो नोङा होनबा बे मेवा फिनाय नार्जि गोरान इनिफ्राय आरो ओ ना बेदर फोराननाय बाय दि बायदि आरोना। ओमफ्राय आङो मेनाय ओ मेनाय आरो सावनायनि गेजेरजोंबो बर' हिन्जावफोरनि संनाय ओ खावनायनि जौगा नेरसोनथियानो ओ बेरखांदों नोंथां। ओ ना फुवान नोङा होनबा मावा ना ओ दाउ बिखखा उम दाउ बिका दाउ बिबु खौ अमा बिबु अमा मेलेम बायदिफोरखौ लाइ बिलाइयाव जुनानै थफ्ला बायना अरदाबाव एबा सारायाव मेयो ओमफाय फिन खालामनो थाखाय नोङा होनबा नोंथां उम-उम। उम ओमफाय थफा जुनाय समाव लेबु बिलाइफोरखौ होफादेरो नोंथां नोंयो जाहाथे उम गोथाव थाव जानायनि आरोना।
औ मोदोमफ्रु जानायनि थाखाय।
उम उम ओ। ओमफ्राय नोंथाङा आरोबाव
आंङो जेनेबा नाफाम नाफामखौनो माबायद बेहाय बानायनाय जायो बेनि सायावनो एसे बुंनो होननानै सानदों नोंथां। जेनेबा जोङो औ नाफाम बानायनो थाखाय जोंङो अनेक बिदिनो नाजों बानायनाय जायो नङा होनबा नोंथां। जेरैहाय जोङो ना ना मावा ना फिथिख्रि ना गोरि नास्राय बेफोरजोंनो बानायनाय जाय बानायनाय जायो जों नाखौ बानायनोहाय थाखाय एसे सेवहोनाय बायदिसो खालामग्रोना लानाय जायो गोरान उनावहाय बेखौ फोरानबाय फोराननायनि उनावसो जों देनानै माबाफोराव प्लास्टिकफोराव खाफथानानै दोननाय जायो आरो नोंथां। देनाय माने जोंहा थास' थास' गोसोम हाग्रानि थास' बेबायदिखौ नुनो मोनो बेनि उनावसो बेखौ हासुं फुंफोराव सोना दोनखांनायनि उनाव गोबौजोंसो बेखौ जोङो जानो हायो उनावहाय। बे जानायनि उनाव बेखौ दिहु बुनानै एसे लादु लादु महरै माने खालामनानै एसे फिथा महर खालामनानै। जोंङो फनायखौबो नुनो मोनो जों जेब्ला बायो आरो जों न'फोराव बानायनाय बेहाय नुनो मोन आरो अब्ला बेखौ जोंसो जानो थाखाय एसे दै जोंबो दै एबा खारदै बिदैजोंबो जोङो एसे बिदै खालामनानै जानो हायो बेयाव खारदै होनानै। आरो बेवहाय जोङो जाबो जायोब्ला नाथाय जोङो संनायनि आदब बा नेमखान्थिफोरा जोङो बानलु जाब्रां ओरो सामब्राम बेफोरखौ होनानै जोङो जानो हायो आरो आरो जोङो गुबुन बेलेग मैगंफोरावबो जोङो होफानानै मोदोमनायनि जानो हायो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंदों नारजिफोरखौबो ओ फोराननानै दोननो हायो। जोङो नारजिखौ फोराननायनि जोंनि बोम जेनेबा जों नारजिखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जों जेब बा फाथो फोनाय समाव जोङो बिफांखौ फोजेननाय समाव जों फाथो होननानैसो मिथिया होनबा नोंथां?
ओं फाथो।
फाथो होननायाव फाथो होननानैसो मिथियो नालाय अब्ला बे फाथो फोथ फाथ थोनिफ्रायसो जोङो माने फाथो बिलाइखौ खाखांनानै फोरानबासो बियो नारजि महर मोनो नङा होमबा नोंथां। औ औ फोरानबाय बेखौ फोरानबाय सान्दुंआव माने जों सान सान्दुंखौनो नांगौ ओं सान्दुंखौनो नांगौ जोंनो ना बा बेदरफोरानो थाखाय जोङो औ अरखि रोहनि गोनां। गोनांथि जायो बा फोराननो हायो जों अरखिखौ नाथाय नारजिखौ फोराननो थाखाय जोंने सान्दुंखौनो गोनांथिथार जायो आरो बेबायदिनो जों जोंङो ओ सानदुंखौ नांथारगौ जायो बेबायदिनो जोङो नारजिखौबो नारजि महर मोनोबाथाय जोङो बेदर फोरजों जानो हायो जेरै जोङो बेदरजों जानो हायो होनबा जों अमा बेदरानो जों जाय बेदरानि बिबु बान्दाजोंनो जानाया जोंनिया नारजि जानाया गुबैसिन आरो। ना अमाजोंनो जो नुनो मोनो नोंथांमोननि थिंबो बेबायदिनो जायै जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। औ। बेबायदिनो जोंना बर'नि जानाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि गेजेराव दा जिइथेक मोन्नाय देरनाय अनलाजों दाउ बेफोरबो गुबै। फोरनिबो संनायनि ओ आदब दङ। माबायदिहाय सङो एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओम नोंखौ सावराय खांबायमोन नोंथां थांनायफोराव दा एसे ओ ओम
जों जेरै दा सबाइ जों साम' संनाय बेफोरखौबो जों बुंजागोन बेफोर जोंनि बर'नि गेजेराव जानायनि जानायनिलाय बर'निनो जानाय जों जेरै
ओम नोंथां।
जोङो समखौबो न'आवनो आबाद मावनानै दिहुननो हायो गोदोनि आबै आबौ नि दिनावथ' सबाइ मैगंखौ बा सबाइखौ आबाद खालामोमोन। न'आवनो गायनानै बा न'नि सबाय जायोमोन दाथ' जों हनो मोन जोङो बांसिनानो द खान गला हााइफोरनिफ्राय बायना लाबो जों सबाय गोदोथ' सबाय ओं आबाद खालामनानै बेखौ एवनानै माने सबाइखौ फुखांनायनि उनाव जेरै जोङो माइखौ नायो थिग बेबायदिनो सबबायखौबो नाख्रुबनानै बि दिहुनग्रोनायनि उनावसो जोङो बेखौ साफा खालामखांनानै एव एवग्रोना लानाय जायो आरो जों सबाय ओंख्रि जानो गोनांब्ला एवग्रोनानैसो बेखौ बथलजों नङाबा हु हुफुं हुफुंग्रोनानैसो जोङो सबाय ओंख्रिखौ संनो हायोमोन आरो। बेबायदिहाय। जोङो बेखौ साम'फोरजोंबो जानो हायो बा बेदरफोरजों जानो हायो ना गोरानजों जानो हायो अनेक जानो हायो आरो जों साम' साम' जानायनि बागै नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ?
उम साम' साम'खौ ओ मिथिगौ
ओं उम। ओरैनो ओ साम'खौ मोननै बा मोनथाम रोखोमाव मोननाय जायो जोङो बांसिन बे बेबायदि ओंख्रि संना जायोब्लाथाय जोंहा मोननै रोखोम मनि मोनो ओ गोलाव मोनसे आरो एसे थुमफ्रु‌ मोनसे गोलावखौ‌जों सामु लेग्रि होननानैबो मिथिनाय जायो आरो बे गुसुं मोनसेखौ थुमफ्रु बे मोनसेखौ जोङो सामु दाहोनाय होननानैबो मिथिनाय जायो नङा होमब नों थां? आरो गेदेर मोनसे दङ साम' लादाय होननानै बेखौ ओरैनो गथायैनो संनानै जाया बेखौ एरख'नानैसो एवनानै जानो हायो आरो। बे आरो साम' लेंग्रि आरो औ साम' लादायखौ जों बेखौ सामदा होनायफोरखौ जेरै जायो जों लादायखौ बेबायदि जानो हाया माने गोदद्राय गिदिरद्राय जाबाय नालाय बियो बेनि थाखाय खायनो जोङो सामु दाहोनाय आरो साम' लेंगिरिखौसो जोङो ओ संनानै जायो बेखौ जोङो संनानै माबायदिहाय जायो होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो गिबियावनो बेनि दाखोन बे ज दाखोनो थायोना बेखौ आरो उन थिंजायनि एसे खिथौखौ दाननानै लानानैसो जोङो मो मोजाङै सुनानै माने बेखौ साफा सुनानैसो जोङो एसे एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ आरो जेब्ला जों एवबाय थानाय समायाव माने एसे फुट फाट बेबायदि बेरनाय मोनसे सोदोब खोनायोना अब्ला जोङो दैखांनानै दोनथ'नांगौ आरो ओ अब्लानिया माने मैगंआव होनो हानाय जाबाय होननानै जों मिथियो आरो जे अब्लानिया जोङो बै सबाय ओंख्रि जे जों संगासिनो दङ बे सबाय ओंख्रिखौ जोङो मोजां सोमोना लाखांनायनि उनावसो जोङो साम'खौ होनानै गोबौ गोदौ होनानै जोङो जानो हायो आरो। नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो
आं एसे बुंनि नोंथां
औ दे बुं।
औ बराफोराथ' गोबां रोखोम
संनाय खावनायाव रोंगौथि गोनां ननोङा होनबा नोंथां बर' हिनजावफोरा संनायखौनो जोबोर आखा फाखाखा नङा होनबा नोंथां बिसोरनि संनाय खावनायनि आदब खान्थि दङ बेफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो बर' बर'फोरनि गोनांथार आरो नोंथां उम उम। ओ- बर'फोरनाथ' गोदो गोदाय खारदैआनो संनाय खावनायनि
औ औ औ। जेरै जों दा थाव गुबै जायो बेखौ एसे ओ एसे खम बाहायनायखौ नुयो
उम दा जेरै उम उम। एनबा अनला संनो थाखाय खारद्रैनांगौ नङा होनबा सबाइ संनो थाखाय खारदै नांगौ बेखौ बर'फोरा मिथियोमोन आरो
औ।
ओ नोंथां दिनैयो एसेनि थाखाय सावरायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय उनाव सावरायफैनोसै नोंथां ओम।
दे।